थां
हेल'
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि ना नोंथां औ औ फ्रि ‌
अब्ला मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखायसो आं नोंनाव फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
नोंथां जागोन
औ अब्ला ओम जोंनि गोदोनि बर'नि
औ औ जागोन जागोन नोंथाङा जागोन औ।
औ अब्ला नोंथाङानो जुरिजेनगोदो नामा।
नोंथां औ ओ जोंनि ओ बर'फोरनि रायजो जानाय बा जोंनि बर'फ्रा माबोरै रायजोायोमोन माबोरै थायोमोन जों बिनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा दा जोंनि बर' औ गोदो गोदायनिफ्राय आरो दासिम जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय खौ जों माने गोबां फाराग थिखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां जेरैहाय जोंनि जोंनि जोंनि बर' ओनसोलाव बा जोंनि बर'फ्रा मा जोंनाव बिदिनो सावरि जानाय हुदाफोर दंमोन। जेरै माने सोरनाव आबाद न' लुनांगौ बेखौ जों मानि बेदर सेरसे बायलायनाय नानैनो माने जाहोनानै माने बेफोरजोंनो न' लुनायखौ जों नुनोमोन आरो नोंथां दानि बायदि देहा जेदा होलायनानै सोरखौबा मा खामला हमनानै मिस्थ्रि हमनानै जों न' लुनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन नोंथां जोंनि बर'नि रायजो जानायावहाय। आरो बिदिनो जेरै माइ गायनायनि बेलायावबो बिदिनो गोदोनि समाव बिदिनो इसिबांथ' बिदि हाजिरा मावना जाग्राफोर गैया नालाय बांसिनानो बिदिनो ओरै एसे एनै हाफोरखौ मा बिदिनो बेदर सेरसे सेरनै बालायनानैनो माने माइ गायनायखौ फोजोब लायनायखौ जों नुनो मोन्दों बा खोनाबोनो मोन्दों आरोखि नोंथां। औ औ दा बेफोरबायादिनो जेरैहाय नांगाल जांख्रा माइ गायखांनानै नांगोल जांख्रा जालायनाय जायखौनो गुबुन गुबुन जायगायाव हाल जांख्रा बेफोरबायाददि नियमफोर दंमोन जों हा बिदिनो जेब्ला नांगाल जांख्रा जायो दुब्लि बारियाव माइ गायाखांबा मानि हाब्रु फुनलायलायनाय नै बेफोरबायाददि मा हुदाफोर दंमोन आरो खि नोंथां जोंनि बा जोंनि बर'फोरहा बे नांगोल जांख्रा बा हाल जांख्रा होननाया दासो जोंनि ओनसोलाव जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ दा आरो बिनियाव बर'फोरनि रायजो जानायाव जों गोबां गोबां रोखोमनि नुनो हागौ। बा खान्थाल औ खोनादों नोंथाङा औ औ औ औ खोनागासिनो दं औ जेब्ला खान्थाल थाइजौफ्रा मोनो जिखुनु जाया आं एगजेक्ट दडेटखौ बावबाय नोंथां। ओ आमथिसुवा जोंहा दाख्लै जाना थांबाय जों दा। जुन दानावहाय बे दिनखालि मा गामिनि लामाफोरखौ एवस्रांनाय। लोगोसे ज' रायजो राजाफोर ज' लोगो नांनानै बिदिनो खान्थाल थाइजौ लिसु बिदिनो जालायनायबो मोनसे। जोंनावहाय जोंनि बर'फोरनाव मोनसे हुदा दंमोन नाथाय दा बे बेफोर हुदाफ्राबो लासै लासै जोबलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
एसे दंबावोमोन नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनियावहाय। मा होनो बेखौ गोदोनि दिनैह मा। ओ न सोरनावबा जुदि मा हालदै गैयाबा न' उसुङाव लायथ'लायनो।
औ।
बा ओंख्रियाव थाव होनो गैया औ दाहारा लायथोंनाय औ आरो ओंख्रियाव सोरनावबा मा। नो। थाव सेरनो ओंख्रियाव होनो थाव गैयाब्ला बेनावहाय मुखसे मुख्रानि लायथनलायनाय बा साम। माम दरसेफोरखौबो लायथ'लायनाय गोदोनि दिनाव जोंनाव। दंमोन आरोखि बर'फोरनाव नोंथाङा औ दा जों नाथाय बेफोरखौ जोंनि ओन ओनसोलाव बा जोंनि बर'फोरनाव बेफोर समजों लोगोसे माने मानसिनि साननाय हनायाबो जौगा जौगालांबाय माने गामि ओनसोलावबो जौगाबाय न'खरफ्राबो जौगालांबाय दा बेफोर लासैनो माने जोबलांनो हमबाय आरोखि नोंथां औ आरो लोगोसे जोंहा मा औ। आरो जोंहा लोगोसे मा माने बबेबा मोनसे गिदिर हाखर दं जेनेबा गामियाव।
बेफोरखौ माने मेसें बोथोराव बोथोराव दैया रानलाङोबा। माने बेफोरखौ ज' गामियैनो लोगो नांनानै बे बे हाख'रनि दैखौहाय।
मा गामला बा थोरसि। बायदिसिना बालथिंफोर लानानै सारनानै बिनि न'खौ हमलायनाय र' ज' हमलायनाय बेफोरबायदि हुदा ब दंमोन आरोखि नोंथां औ दा बेफोरो माने बेफोरो बेफोरबायाददि जोंना माने गासैबो माने बेफोर जोंनि बर'फोरनि हुदाफोर जे रायजो जानायाव जों गोदोहाय माने मा नुबोदोंमोन जों दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनला बा लासै ला सै जोबलांनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। ह नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव जोंनि बर'आ माबोरै रायजो जायोमोन आरो गोदो गोदाय नोंथांनि खोनानाय बायदियाव माबोरै रायज जायो आरो दा माबोरै रायजो जागासिनो दं मा मा खान्थिफोरखौ लानानै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनमोन नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ- औ-।
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथां होननाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो गोदोनि राय
औ गोदोनि रायजोनाय औ आरो दानि रायजानाय औ गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो औ। जेरै औ गोदोनि रायजो जानाय होनना बुं
जोंनि बर' गामि। फोराव बा जोंनि बर' समाजाव गोबां गावजों गाव सासे सासेखौ हेफ
सासेखौ हेफाजाब होनाय ओ- औ-सा सासे मदद होलायनाय औ जेरै दहाय नोंथां होननाय बायदि।
संख्रि बा बानलु पियास लायथ'लायनाय बेफोर जोंनियाव माने। अनलायनाय दंमोन आरो नोंथां गोदोनि समावहाय थिग बेबायदिनो नोंथां होननाय बेबादि दसे दहय सावरि बादालि जानाय नोंथाङा फोरमायलांदों जेनेबा। बन सिननाय हक बा माइ गायनाय हक बा न' लुनाय हक नो। नोंथाङा दहाय फोरमायलांदों जेरै आं न' लुनायनि फारसे बुंनो नागिरदों नोंथां जेरै गोदोनि समावहाय जोंनि जोंनि बर'नि न'खरफोरा रांखान्थि अबस्था मोजां नङामोन नालाय नोंथां।
औ नंगौ नंगौ बेखायनो न'खरा बांसिन थुरिनि जिगाबनि औ औ नंगौ नंगौ।
औ बै समावहाय मा जायोमोन नोंथां बै समाव रांखान्थि आंखालनि थाख
आ थाखाय औ औ बा हाजिरा होनो थाखाय औ गोहो गैयामोन नङा होमबाब नों औ नंगौ नंगौ
जायनि जाहोनाव मा जायोमोन नोंथां गावजों गाव गामियाव जेनेबा मोनसे
जेनेबा मोनसे अनलायनाय दंमोन आरो जानायनि गेजेरजोंहाय
जायो नोंथां बेयावथ' रावनोबो फ रायजोआ नोंथां हाजिरा हरनाय जाया।
नंगौ नंगौ औ नंगौ औ औ जेन'बा
मानसिफ्रा दस जन एगार' जन बा फन्द्र' जन जेसेबां नांगौखिनि फैनानै
न' लुनायफोराव हेफाजाब होलायोन आरोना औ नंगौ नंगौ जेरै सोरबाबा औवा दानगोन औ औ सोरबाबा खामि हेबगोन औ सोरबा थुरि औ
थुरि ह मा थुरि बानायना होगोन उखुमफोरखौ हबा नोंथां आरो जेरै जोंनि आइजो माहारिफ्राबो न'फोरखौहाय लिरनानै होयो जिगाब
नोंथां औ नंगौ नंगौ आरो माय जाय न' बिगोमा बिथाङा माने रांनि
खालामो बेदर सेरसे बा
बा सेरनै बेफोरबायदि लाय
जौ जौआथ' गोदो सेरेब दंमोन नोंथां जेरै दैहुफ्राव जों बोसोरसे गाहाम
गाहाम बोसोरनै गाहाम बे बिदि फिसिनानै दोनोमोन आरो जौ बिदि नोंथां
दा बेफोरजोंनो ओरै जौ बिदैफोरजोंहाय
फोरजोंहाय लोंनानै रंजानानै समखौहाय बारहो हरोमोन आरो नोंथां आरो नेसक नेसक दे बा
बिदिनो आरो बे न'खरनि मानसियाबो गुबुन न'खरनियावहाय काहमावनो थांसैलाय आरो सासे सासेखौ बिदिनो मदद होलायबाय
मदद होलायबायखायोमोन आरो थारमालाय नोंथां
मानो होनोबा थाखा फैसा गोनां थि गैलाया नालाय नोंथां बेबायाददिबा औ बेखायनो माने बै समावहाय सावरि बादालि जानायखौ नुबाय थानो मोनैमोन नोंथां आरो दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायो नोंथां जेरै ओ हाबा हुखा जायै जानाय समावहाय गामिनि रायजो राजाफोरा ओ बनफोरखौहाय हाग्रायाव बन गोरानफोरखौ लायनानै होयो नङा होमबा नोंथां। औ दिनैसिमबो जेरै जोंनि गोरान गोरान बिलाइ ओ बेफोर बा दंफां रानला थानायफोरखौहाय गामिनि मानसिफोरा सेंग्रा
सेंग्राफोरा बा बोरायफोरा ज' जानानै बिथांनि न'खराव जुदि हाबा जागोन
अब्ला हाग्रायाव थांनानै दंफांफोरखौ लाना सिननानै होफैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ बेफोरबायदि हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो नुनो मोनो
नाथाय गोदोनि गोदोनिया जेरै नाथाय दा बेफोरबायदिया एसे खमायलां
खमायलांनो हमबाय औ नंगौ नंगौ औ आरो
ना सारनाय बायदि ना सारनाय ज' ज'
ज' ज' हाखरफोर सारनाय बेफोर हुदाया खमायलां नो हमबाय नोंथां गोदो जेरै नाफोरखौ औ दसे थांब्र'बबानो औ साराय ब्र'बानो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
दिनैनि समावहाय नाफोराबो
ना फोराबो खमायलांबाय सुबुं सानखो बारायनाय लोगो लोगो नाफोरनि अनजिमाया खमाय
दा बेफोरो हुदाफोरा गोदोनि रायजानायजों एसेब्लाबो फारागथिखौ
फारागथिखौ नुनो मोनसै आरो औ नंगौ नंगौ थारैनो
दहाय नंगौ नोंथां जोंनियाव जेरै दा बांसिन मानसिफोरा माने रां
रां औ रुफा आरजिनायाव बांसिन औ गोसो होसै नङा होमबा नोंथां औ औ नंगौ नंगौ गोदोथ' बेफोरबायदि हाथा मेलाफ्राबो थिग नङामोन नालाय नोंथां औ नंगौ नंगौ
दा एसे गामि ओनसोलाव रायजानायफोरखौबो सोलायनाय नुबाय आरो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो ए खोनथनो हागोन न औ हागोन हागोन नोंथां नि फारसे औ थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंलांबाय औ आरो नोंथां मानि जोंनि गोदोनि समाव मा ओ सोरहाबा जुदि बेदर संदों बा अनला ओंख्रि संदों बा नारजि ओंख्रि संदोंबा जोंना मा बेफोरखौ हरथ'लायनाय बा लायथ'लायनाय हुदाबो दंमोन आरोखि नोंथां औ औ नंगौ नंगौ नोंथां। खुरैसे खुरैनैबाबो बिदिनो आरोखि आमफ्राय नेक्स्ट देनाव नेक्स्ट देआव बिसाबो आरो हरथ'बावगोन आरोखि बेबायदि जोंनावहाय हुदा दंमोन बा माने माखासे माबाफोर बिदिनो अनलायनायनि गेजेरजों बिदिदि बिदिजोंनो माने जोंनि बर'फ्रा मानिबा औ जों रायजो जाबोनायखौ जों खोनानो मोन्दों बा नुबोदों आरोखि उन्दै समाव नोंथां नंगौ नोंथां औ औ दा नोंथांमोना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ-औ औ नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्ला नोंथांजों औ रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ-औ-औ
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां